उम
फान मोनाय म मला मान
सिनथ' आरो माबासो ओंखारनोसै सारिथाफोराव
सारितायाव दुगैनिसेै
आं निनि स्पिटदानो मा एक्स्रासाइस खालामबाथाय फैगोनथाय।
हो?
मा एक्सारसाइस खालामबथाय स्पिड बारायगोनथाय' रानिंनिया
आनिनि आङो बै माबायाव ओंखारनायफोरानो आरो। सासेखौ न'वाखै माबायदि खारो।
खालामबा एसे माबाया फैसिन नामा।
उम। एक्सारसाइस खालामबाथाय एसेबाबो फैसिनो। आंथ' दिनैबो खारनो हानाय नङा ओरैबायदि मेंखादो माने मैया आं लासै लासै खारनो सानदोंमोन ओमफाय गोसा खारबायना सासेया नोंबो गोसा गालांफाबाय
एक्सारसाइस खालामनांगौ र एबार ओमफ्राय
उम एक्सारसाइस खालामबाय थाखानांगो एसे एसेबाबो
आं एक्सारसाइसखौनो एसेबां रोङाना आइदिया माने जाहैनो नागेरो एक्सारसाइस खालामथ' आखै बारा
उम
बिमाया हरगासिनो जोंहा
मनफयबाय होनना मिथियाखै
ओहो बिसोर मिथिखायानो दानि ओमफाय जोंहाना सासे हारसिंनो नाम माबायाव फट' होखाखानाय नालाय
औ।
ओमबाय नागिरागिर फैनो लुगैदो खोमा थुयैु थुयै लांफै होनगासिनो आरो। बिमाया दिनै फैनाङा होनदोंमोन। ओमफ्राय बिबथैया बाइक फाहामनो फैदोंमोन बैखुन्न्द'फोराव बियाव लाब आरो बिसोर सानै स्रि
उन्दुआखै ओरै थाबा ओरैदावराव जाफायो ओरै थाबा ओरै दावराव जाफैयब्रा मानसिफ्रा
जेरावबो सान्थि गैया नामा?
एफा मोजां हारसिं जिरायना दं। ओरै थांबा थांफायो गावसोरसो दावराव ओमफ्राय
दाहाय एक्सारसाइस खालामनो माबालाय आंखौ एसे एक्सारसाइसनि आइडिया हो
दा खालामनांगोन दा लासै लासै खारनानै खारबाबो खाराबाबो एक्सारसाइस खामखानांगौ । खारनायाबो लासै लासै रो सासेया दिनै लं रानिं खामगोन होनदोंमोन । लासै लासै?
आसलथे लं रानिं लं रानिं खालामबाथाय एसे माने स फैयो फैनाया माने मेंनाया खमायो ।
लं रानिंखौबो नोङो सोरबा दा लं ल' खालामबाय थायो ओमफफाय स्पिड बा बोआबाथाय जाया नों दिनै साननैसो सानथामसो लं रानिं खारदो ओमफाय खेबसे स्पिद होलायदो ‌
ओं बारा माबा मारा जुदि लंल' खालामबाय थायोना नया खमायलाङो स्पिडआ खमायो ।
दा नोङो लं रानिं खालामदो। सानथामसो ओमफ्राय स्पिद होलायदो आरो लं खामदो स्पिद होलायदो ।
आंनिबाथ' हा जेसेबां हायो खनब्रैखौनो स्पिडाव माबाबा मोजांसिन । थाइमाव फैसिनो
गैयाना ।
आमफाय आरो डाउनसिन जालाङो एसे ।
उम ।
बेलेगफोरनि इदि जानो नागिरा खिन्थु जोंना जायो।
जोंना आरो इदि बेलेग खोथ' मिथिला जोंनानो माबा जाबाय थायो आरो। गर्बर होन ।
आरो रानिं खालामनाया ड्राय फ्रुइटस जानांगौल बेलेगफोरा गासिबो जाजोबो इ
जायो उम जोंहासो जोंबो जायोमोन ए फोरसो माबादों ।
खननै खननै थां माने मरनिं इभिनिं थांबा बांसिन दुरबल जाथारो ।
उम । दा नोङो फुङाव थांदोंबा मोनाब्लियाव माबायाबाबो जायो लासै लासै लं खारबाबो जायो आरो । फुंङाव टाइम नायदोंना नायाखै फुंङाव खारनायाव?
टाइम नायाखै । मैया एसे स्पिड जादों फुंनिया आमफाय दाख्लैनिया दाख्लै स्ल' रानिं खालामदोंमोन मैया
उम ।
ल' सल्ल'स'खौल' कमप्लिट खालामसै होननानै
ओम ।
एसे स्पिपिड जादोंमोन मैया मरनिंनिया
एजो खारफादो सानैजों?
ओ इयो फुङाव हायाखै आङो थालांदोंमोन ।
फुङाव माबाखाया फुङाव हाखाया बांसिनानो । आंनो माथो बेलासियाव खारनो हायो ओमफाय फुङाव दालाय आवगोल फास्ट फास्ताव नोंजोंथ' हाखायानो आङो नोङो आदबार गाहाम खारो ओमफ्राय आं खनब्रैखौनो हाया ।
उम ।
ओमफाय साननैसो खारदाव खारदावसो ओम नोंङा साननैसो खारदाव खारदावबा हायो ओमफाय टाइमावबो फैयो ।
ओम फुंङाव थांबा इदसे बाहों टाइमाव फैयो आं दाख्लै साननैया फुङाव थां थांबाय थानायखायसो एसे बेलासियाव मैयाबो एसे स्पिड थांनो हानाय मोनदों माने आं ।
उम । दिनै फुङाव खाराखै नामा नों दा टाइम नायना खारा नायबा मिथिगोन ना। टाइमआ ओंखारबाथाय माबा टाइइम नायना माबा तायम नायना खारबाथाय नों सोरबा थाफानांगौवहाय नोंजो नङाबा नों हारसिंबा नाथाय नोंना मिलाया
हारसिं बाथाय बोनो हाया । सोरबा थाफानांगौ होमबाना एसेबाबो बोफानाय जायो।
उ ओइजोनो खारफाबानो सासेजों फैदारजों खारफाबानो माबायो आरामसे मोजां टाइमाव फैगोन माने इदि समान थानाङा आरो ना समान हायाबाबो एसे दा जों सानै जायोना जों सानै जानाय बायदि जाबाथाय माने मोजांसिनो हागोन जोंना ।
ओं बेजोंनो प्रेक्टिस खालामबाय थानांसिगोन नङाबा टाइमा फैनाय नङा
बिजो खारनो हाया हाय नों थाबाथाय जाया, एजोनो खारफानांगो लागिले उन सिगां एसेल जाखायोना । ओम फ्राय दा नों उ
एसे सानदु' सान्दुं थानायाव एसे माबानो माने सान्दुं एसे थांहां थांहां फुंआवनो खारनो मोननांगौ । नङाबा उन थाराव बाथाय मैयानो बिदि टाइमबाथाय जाद्राय थारा। टाइमबो मोनाना ओरैबो थाब फैनोबो दिनै खारखानांगोन। नोंजोंबाबो आंना एसे फैयो दैे टाइमा ।
उ नोंङा होमबाबो बिजों फैबाथाय उ आंनाबो बिराद मोजां टाइमावनो फैगोन बांसिन । ् स्निफोरा फैगोन बिजो खारफाबाय थाबा।
उम दाखलिथ' नोंना बिदियावनो फैदोंमोन खोमा?
समान समान खारखाथारदो नों दाख्लै । माने बांद्राय गोसा नङाबाबो जों सानै खार एसे गोसासिनखारदो मोन ना?
नोङो । लास पकखौबोथ' समाना ओंखारदो।
फास फास केबसे खारखालि समानानो खारदो। ओमफ्राय सेकेखेनआव मिनिट माबानानै लास पाखखौ थालांदो।
अ।
एसेलसो थानांगोन बाबो येयो सारे- सय हाबबोआं सातफोराव जाहैगोन आरो ।
ओं।
बेनो बेसे जागोनथाय? बेना गोसाथार खारदोंमोनहाय इदिनखालि बिना सात जाबा आंना सारि सात जागोन आरो सारि साता आव हाबबाबोथ' सारि सातआ हाबथ'थाराखै ना?
औ।
साराय सात हाथ्राबाबाबो साथ साटआव फैनो हाबा मोजां जागोन मोन ।
उ साटाव फैनायाबा मोजां । साराइसअयआव फैबाथ' बरिया साराइस'इ हायाबाबो होमबाबो सातफोराव फैबाबो जाहैगोन आरो। सारनै एसो सिगां उम।
इसोर फुरा ड्राय फ्रुइटस बायदिसिना जायोना आरो एक्सारसाइस फुरा खालामोना ओंखायनो एनारजिया
उम एनारजि दंब्रा इसोरना मेंनो जोंहा जोंना आरो जानायाबो गद गैया नालाय मेंङो । मालाबा मेंङो मालाबा मेंङा ।
जानाया मेन जाथारनांगौ
उ ज मालाबा थांबाथाय लाबोफानांसिगोन र'
आंथ' थानानैबो जानोनो बायो आं, ओमफ्राय गोसो खांफ्लांङा मालाय थांनाय टाइमाव । फिल्डआव थांनाय तायमाव गोसो खांप्लांङा? ओमफ्राय
ओमफ्राय मैगंनि सिगाङाव सोनोनबा मोजां हाय ओंखायनो
उम
बय बयबो बिसोरो रानिं खालामग्राफ्रा जाग्राखौ लानाफाजोबखायो इसोर बांसिन।
बिसोरो जायोबो ओमफ्रायायो खारनो फैनाय टाइमावबो लाना फैफायो गरनैसो ओम ओमफ्राय खारखांनानै जायो ओंखायनो नोंसिनि नारजिया एखदम माने माबाथाराखै
देन्जार माने
मैया होनदोंमोननाय माने आं होन्दोंमोन नालाय आं एकदम एनारजि दडाउन जालां सिनगासिनो होननानै ओमफ्राय जानाया मेन जानायजों जानाय जानायाथ दाउनबाथाय रानिंआ माबानो नागिरा होननानै
उम जानायनि फ्रायसो फैयो नालाय जानायासो मेेन
उम
जाग्राफोरखौ जाखानांइसिगोन जानाय नङा नङाबा
बिदिबा दाउनसिन जालांगोन जोंना
उम